हेलव
औ मा खालामदों? खोनाबाय?
खोनाया
हेल' खोनाबाय खोनाबाय।
खोनादों हेल' खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय जिरायनानैसो दं जिरायनानैसो दं।
बिदिनो दंनाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन
जोंहा ओंख्रिया आलुजों दावदै सोमोन
ए जाखांबाय होनबा आंबो जाखांबाय बिदिनो जोंनाबो सबाय- सबाइ आलु सोमोन दहाय
नोंथांमोनसिम माइ गायदों ना गायाखै?
माइयाथ' जोंथिं दा हालेवनाय हालेवनायसो मुखुब जागासिनो दङ हालेवनाय जागासिनो दं माने गायगोन आरोना ओमफ्राय दा हालेवनाय एसे जागासिनो दङ जोंनिथि बिदिनो रनजितखौनो बांसिन गायनाय जायो रनजित माइब्रा रनजित, माइब्रा बेखौनो बांसिन गायनाय जायो औ ओमफ्राय दा हालेवग्रोगासिनो आरो ना हालेवगारनायनि उनाव एसे टाइम लागोन गायनो ओमफ्राय नोंसिनिथिंबो गायोना माइखौ आदसा नोंसिनिथिं ओमफ्राय मा मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो
जोंथिंजाय बांसिनानो माइब्रा गायो जोसा गायो आरो रन्जित गायो बिदिनो गोबां दङ ना मायफोरा बेफोरखौ
औ जोंथिंबो बिदिखौनो गायो गायनाया ओमफ्राय बे रनजितजों माइब्राजोंखौ बांसिन गायनाय जायो
नोंथाङा आङो माइ गाय माइ गायनायनि सोमोन्दै खिथानो हागोन
माइखौथ' फार्स्टआवनो जोंथिं माने फार्स्टआव हालेवगोरो आरोना हालेवगोरनानै बेनि उनाव खोथिया फोबाय हालेवानै खोथिया थिलियाव खोथिया फोबाय खोथियाखौ उनावहाय फुबाय इसे देरबा बे फुनायखौ उनाव रोगानानै जाय जाय जायगायाव माइ गायगोन बे जायगायावहाय बिदिनो हालेवबाय बेवहाय खोथियाखौ फुना लांनानै बेयाव फोमोनबाय मोजाङै माइ माबाखौ हाखौ उनावहाय बाव खायनो गायबाय आरो माइखौ नोंथाङा आम आमथि सुवानि मा मा फिथाइ जाखो ओमफ्राय?
आमथिसुवानिथ' थाइजौ जाबाय खान्थाल जाबाय आरो बिदिनो थालिरबो जाबाय नोंथाङालाय मोनजायाखै नामा?
मोनजादों आंबो बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस नास नासपथि मोनजादों आफपेलबो दंमोन ओमफ्राय आंगुरबो दालिमबो माने बिसोरखौ जादों आरोना गासिखौबो। ओमफाय नोंथां मोनिथिं माथाय फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो।
जोंथिंजायथ बांसिनानो थाइजौ खान्थाल बिसोर बिसोरो थायनै माने मोननै जाथिनि फिथाइखौ बांसिन मोनो आरो ना आरो बे माखासेफोरा रैमालि होनो ना पाइनाप फोरखौबो बेखौबो गोबां आबाद मावो आरो
औ। बिदिनो मा फिथाइया माने नोंसिना थाइबायानो थायो माने बोसोरफ्रामबो माने मा फिथाइया बांसिन
औ बिदि थायनाय होनोब्ला जोंनि एरियायाव माबायानो जायो थालिर जायो सुमफ्राम जायो आरो दं बिदिनो गोबां। गुसेर नारें नारें खुसेराबो बार' मास थायोना। बेसोरखौ मोनो आरो ना। बार' मास थाइनाय होनोब्लाथाय।
होमबा सुमफ्रामखौ सुमफ्रामजों खान्थाल बिदियाव माबा माने
औ। खोनायासै नोंथां हेल'
हेल'
सिरि जाबाय माथो।
खोनादोंमोन आंनाव नोंनावसो सिरि जादोंमोन। माने नों-नोंसिनियाव औ खान्थाल बिदिनो सुमफ्राम बिदिया माबायदि माने थावनाया माबायदि बेफोरनि थावनाया।
बिफोरनि थवनायाथ' औ बेफोरनि थवनाया माने फिथाइ लायै फिथाइ जाबाय बबेबा फिथाइया सुमफ्रामबाबो बबेबा फांसेनिया गोखै जायो बबेबानिया गोफा जायो। बबेबाना गोदै जायो आरो बबेबानो जानो बिराद गोरा जायोना। थिग बेबायदिनो बिफां लायै बिफांसो बेफोरनि थावनायखौ मिथिगोन आरो। बिदि जान जानलाथ' बुंनो हाया माने ओरै औ।
खान्थाल फिथाइलाय माबायदि गोथाव जायो नोंसोरनिथिं? खान्थाल
माइआ खान्थाला खान्थालाथ' मोजाङानो औ खान्थालनि थावनायाथ' जोबोद मोजाङानो जायो। मिलौदो जस गोनां खान्थाल होनोबा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जा लाबोनाय गासिबो खान्थालखौ मोजां मोनो जानो खान्थाल गोमोन खौ बांसिन जायो मानसिफोरा मानो होनोब्ला खान्थाल गोमोनाव खान्थाल गोथांनिख्रुइ बांसिन थायो खान्थाल गोमोननि औ। खान्थाल गोमोननि गोथाव जायो आरोना आरो गोथाङाबो जायो गो आंखौबो बांनलु सामब्राम संख्रि लगायनानै जायो गोथां खान्थाल फिथाइयखौ नोंथा मोननिथिं खान्थालफोरखौ मोनलाबायो नामा?
जोंथिंबो मोनो खान्थालखौनो बिराद मोनो जोंनिथिं माने खान्थालखौ बिदिनो माबानि फ्रायनो जायो जों फिथाइ माने फिथाइ थाइसे देरहांनायनिफ्राय जानो ओंख्रिनिफ्राय जायो आरो ना माने एसे देरबानोथ' बेखौ ओंख्रिजों जायोना बेनिफ्रायनो जायो जोंथिं ओमफ्राय देरबाबो गोथाङाव बि बिदिनो संख्रि फानलु बिदि लगायनानै जायो आरो गोथांआव बा गोथां समाव ओमफ्राय बिदिनो मोनबा माने गोमोनैबो जायो ओमफ्राय मालाबा समाव बिनिखौ जिर खनानै माने गोमोनखौबो बानलु लगायनानै जायो आरो ओफ्राय बिनि बेगरखौबो ओंख्रि जायो आरो जोंनिथिं नोंसिनिथिंबो जायोना होमबा
औ जायो जोथिंबो गोथाङावबो फांथारला जाज जायोना
ओ नोंसिनिथिं ओमफ्राय अबे फिथाइखौ मोनबावनाय जायो आरोबाव
आरो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जोंथिं मोनो बिदिनो बैग्रि होनो बैग्रि मोनो आरो नारें खमला मोनो आरो बिदिनो दं बेल फिथाइ होनो नोंथाङा बेल फिथाइ जाखांबाय
औ आंबो मोनजाबाय मोनजानाय नालाय बेहेल फिथाइखौ
औ बेल फिथाइया बिराद बेसेन दैसा दानि समाव दामाबो बिराद खायसे बेल फिसायावनो बाजि द'जि गाहाम होनानै मानसिफोरा बानायनानै जायो बेल फिसाइखौ बेयाव बिराद रस थायोना
औ बेल फिथाय औ जोंनिथिं नारलेंखरबो मोनो मोननाय नालेंखर मोनो गय मोनो गयाथ' बिराद माबाना औ गय फिथाइखौ गय फिथाइयाथ' बिराद माबाना माने गय फिथाइखौ बिराद जायगायावनो गायो फिफांखौ गायो नालाय गयखौ बिराद मोननाय जायो जोंथिंबो। ओमफ्राय नालेंखर फिफां दंना गैया नोंसि थिं
नारेंखल फिफाङाथ जोंथिं खमानो होनजायो माने न'खर न'खर फांसे फांनै बिदि गावबा गाव बिदि जानाय दं आरो माने बारा जोंनि एरियायाव बारा माबाया नारेंखलखौ गाया।
औ नालेंखर फिथाइया गोथावना जानो? खोनादोंना?
गोथावानो जायोब्ला नारेंखल फिथाइया ओरैबादि जायो माने फास्टआव बिगुर जिरबाव नांगौ जाय बिगुर जिरनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय बाख्ला बायदि गोरा मोनसे थायो ना बे खौबो जिरबावनांगौ जायो नारेंखल जानो थाखाय मोननै बिगुरखौ जिरनांगौ जायो आरो माने बेखनो जानाय खामानिया खस्थ' जायो एसे बारा गुबुन फिथाइफोरनि रुजुनायाव नारेंखला एसे खस्थसिनानो। गोजौ जायो नारेंखल फि फिथाइनि बिफाङा बिनिफ्राय हाननानै औ आरो नारेंखल फिथाइया सिरिलाबायाबो। हाननांगौ जायो गोजौबाबो।
औ
नोंसनिथिं होनबा नारेंखलनि बिराद बागान खालामो नामा?
जोंथिंथ' दंनाया दङ बिदिनो न'खर माबायाव फांनै फांथामानो थायो फिफाङाथ' गोजौ गिदिर गोजौ गिदिर जायो एसे देबलायनाय जायो बेलाया रोजा रोजा जायो बिनिया।
औ
फिथाइयाबो बुरजा थायो थायनाया। गोथां समाव बेखौ माने बिदैखौ लोङो आरोना गोथां समाव बिनि बिदैखौ लोङो उनावहाय बियो एसे बोराय जालांबा माने एसे फिथाइया रालांबा बिनि ओ बिगुरखौ जिर बिगुरखौबो बिनि फिफा नालेंखर फिफांनि बिगुरखौबो बाहायो जोंनिथिं। माने दुना संनायाव बाहायो औ ओमफ्राय बेनि उनाव फिथाइखौ रायोबा फिथाइखौ ओमफ्राय एबा फिथाइनि माबाखौ जायो मोदोमखौ जायो बिनि बिदै खौबो लोङो आरो ना गोथाव आरो ना नालेंखर फिथाइआ
नारेंखलनि गासिबो बाहागोआनो खामानि होजोबो खारैबो बानायो नारेंखलखौ
औ औ खारै बानायोथ' ओमफ्राय नोंथांमोनथिं हाग्रा बंग्रा गैया नामा
हाग्रा बंग्रा हाग्रा बंग्राया बिराद दं जोंनिथिंजाय
औ हाग्रा बंग्रायाव बिदिनो जिब जुनारफोर ओंखारलाबाया नामा मालाबा समाव?
जिब जुनार ओंखारनायाथ' खम मोसा ओंखारो मैदेर ओंखारो खिन्थु जोंथिंजाय खम बेदि ओंखारनाया।
जुनारफोर मैदेरफोर ओंखारलाबायनाया खम होनबा मोसाफोर ओंखारनाया जोंनिथिं बिदिनो माबाखौ बांसिन मोनो आरो ना मा होनो बिदिखौ हाग्रानि जिब जुनार लामा खान्दायफोर बिदिनो एन्जरफोर मोनो आरोना एनजर फोरखौ बांसिन नुयो नोंथांमोन थिं नोंथाङा सैमा फिसिनाय गैया नामा?
सैमा फिनाय दं सैमाफोरखौ बर'फोर आरो मानसिफ्रा मोजां मोनखायो जोङो सैमाया माने न'खर नेनायावबो हेफाजाब खालामा सुबुं माहारिखौ बेखायनो सैमाखौ गासिबो
औ सैमायाथ' बिराद दानि जुगाव बिराद सोलियो दे
औ औ दे